औ खोनादों नोंथां। औ औ गोजोननाय था
आतसा ओम आङो नोंथांजों ओ प्रेक्टिस गावनि देहानि प्रेक्टिसनि थाखाय फंनैसो रायज्लायनो सानदों नोंथाङा फ्रि दङ नामा?
औ हागोन नोंथां रायलायजायो।
आतसा दा आङो बे समाव नोंथांजों सावरायगोन ओम प्रेक्टिसनि सायाव नङा होमब्ला नोंथां दा प्रेक्टिस होननानै बुङोब्ला जों बयबो मोनथिखायो माने एक्सारसाइस जाय जायखौ जोङो एक्सारसाइस प्रेकटिस होनोे। ओ प्रेक टिस होननानै बुङोब्ला प्रेकटिसा गोबां रोखोमनि दङ नङा नोंथां ओ सोरबा रानिं खालामनानै खारनानैहाय गावनि देहाखौ खायफाया ओम स्ट्रंआव ला खियो ओम बेबायदिनो सोरबा गोबां बियाम दङ गोबां बियाम खालामनानै गावनि देहाखौ जोथोनाव दोनो आरो माखासेया जिम खालामो नङा होमबा दा जोङो ओ जोङो सासे मानसिया गावनि देहाखौ माखासे बेमारनिफ्राय बारग'होनो थाखाय बा माखासे प्रब्लेम गावनि देहानि प्रब्लेमनिफ्राय रै खा मोनहोनो थाखाय जोंनो एक्सारसाइसनि गोनांथि आरो ओ जेब्लानो सासे सुबुङा नों कन्टिनिउ एक्सारसाइसाव थागोन अब्ला बियो गोबां आं बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोननो हायो दा बेबायदिनि बेलायाव जोङो ओ जोंबो गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोंनि थाखाय एक्सारसाइसआ गोनां थार आरो बे एक्सारसाइसआ जोंनि थाखाय ओ मा सम जों मर्निं टाइमाव नङाब्ला जों मरनिं टाइमाव जेब्ला जोङो एक्सारसाइस खालामो अब्ला जोङो गोग्गो देहाखौ बिराद मोजां फ्रेस मोनो नङा होमबा नोंथां? दा नोंथांनावबो ओ एक्सारसाइस खालामनायनि हुदा दङ नामा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां नंगौ नोंथां बुंनाया थिगानो। नोंगौ जोङो जुदि आंनाव एसेबां गैयाब्लाबो अब्लाबो आङो ओ मिथिनाय खिनिखौ आं नोंथांनो आंनिफ्राय फोरमायगोन। नोंगौ जों जेसेबां एक्सारसाइस खालामो जोंनि देहाया गोग्गोआव थागोन बा जोङो देहाया जोंना सावस्रिफोरा गोग्गो देहायाव थाबाय थागोन आरो जुदि जों बिदिनो जाहै लोङै अमा बेदरजों दाउ फोरजों जायै लोङै बिदिनो जुदि थाबाय थायोब्लाथाय जोंनि देहाया माने ओ एसेबां मोजां थानाय नङा। जुदि जों एक्सारसाइस खालामबाय थायोब्ला बा नोंनि नोंनि देहाया माने बा जोंनि देहाफोरा माने बयनियाबो माने मोजां थागोन बा गोग्गो देहायाव थाबाय थागोन। जों आथिखालाव जु नुनो मोनो आथिखालाव गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोर बा फरायसाफोरा माखासे एक्सारसाइस बा जोङो रानिं खालामनाय बा खारनाय बैफोरखौ खारनायनि गेजेरजों जों बा सोलोंबाय थायो बा बेखौ जोङो माखासे साख्रि-बाख्रि बा जोङो बिदिनो पुलिस साख्रि फरेस्ट- साख्रि बिनि थाखाय माखासे फरायसाफोरा बा जोंनि ओनसोल बा जोंनि लाइमोनफोरा बेफोरनि सायाव माने खालामबाय थायो आथिखालाव माने फुं समाव खारो बिसोरो बा प्रेक्टिस खालामो। आरो बिनि उनाव माने फुं समाव खारखांनायनि उनावबो माने मोनाबिलि सम बेलासि समाव माने बांसिनै मोजां जानांगौनि थाखाय थाखाय बिसोरो माने रांनिं बा खारनायनि टाइमफोरखौ बारायनो थाखाय बिसोरो माने बेलासियावबो खारो फुङावबो खारो। जुदि जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लायो- लाब्बा जोंनि थाखायनो मोजां बा जोंनि देहाया माने गोग्गो थासारियाव थाबाय थागोन। जुदि जों जों बेखौ बेफोर हाबाफारिखौ जों मावबाय थाया जोंनि बेमार आजारफोरा बा जोङो बेमार आजार जानो थाखाय थाबैनो चान्स थायो आरो। आं माने सानो बयखौबो सुबुंफोरखौ बांसिन सुबुंफोरा माने ओरैनो थायो नाथाय आङो बेखौ सानोदि जोङो गासैबो सुबुंफोरा फुं समाव एक्सारसाइस खालामनांगौ एक्सारसाइस खालामोब्ला नाथाय जोंनि देहायाव थाबैनो जोंखौ बेमार आजारा जों- नारसिनो हानाय नङा बा जोंखौ बेमार आजार जानायनिफ्राय जों जानगाराव थानो हागोन। जु- जुदि जों एक्सारसाइस खालामा जों बा बियाम खालामा अब्लाना जोंनियाव माने था- थाबैनो बेमार आजार जानायनि चान्स थायो बा जोङो माखासे खामानि बिथिंफोराव जोङो म- माखासे खामानियाव नांगौ समाव माखासे खामानिफोरखौ जों मावनो हानाय नङा जों मेंनाय मेंनाय मोनगोन। जुदि जोङो सानफ्रामबो बा जोङो प्रेक्टिस खालामबाय थागोन अब्लाना जोंनि देहाया मोजां थागोन बा जोंनि साफ्रोमबो फैबाय था- थानाय समफोरा माने गोग्गो देहायाव थाबाय थागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां। नोंथाङाबो बिदि खालामबाय थायो नामा नोंथाङा?
आं ओ आं मिथिगौ एक्सुुलि एक्सारसाइसखौ आङो खालामबोफेरबाय। नाथाय नैबे दसे सम बे एसे उसुबिदाफोरनि थाखाय आङो प्रेक्टिसखौ खालामथ'नाय जायाखै। होननानै बुङोब्ला ओ प्रेकटिसखौथ' खालामो गेजेर गेजेर अब्लाबो रेगुलार प्रेक्टिस खालामनाय जायाखै नोंथां। मानो होननानै बुङोब्ला सिखारनाया एसे ले ले लेट लेट जाबाय थादों। ओमफ्राय मोनाबिलि समावहाय थि ओरैनो इभिनिं वाक जों लोगोसे एसे एक्सारसाइस खालामो। जेब्ला जोङो एक्सारसाइस खालामनानै देहानिफ्राय गोलोमदैखौ बारग'होयो अब्ला फ्रेस मोनो आरो मानो होननानै बुङोब्ला आरामनो नों एक्सारसाइस खालामदो एक्सारसाइस खालामखांनानै दुगैदो दुगैनानै दुगैखांब्ला नों दै आरामसे दै गिलासे लोंनानै होदो गुसुनो होमबाना देहाया बिराद फ्रेस जाबाय आरोखि। दा बेनिखायनो ओ जोंनि थाखाय एक्सारसाइसआ गोनांथार होननानै बुङोब्ला एक्सारसाइसआनो जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखियो नालाय दा बेनिखायनो ओम एक्सारसाइसखौ खालामथारनांगौ आरोखि एक्सारसाइसनिफ्राय आरो जोङो गोबां मा ने गावनि देहानि साक्सेसखौ मोननो हायो। बेयो नङा होमबा नोंथां एक्सारसाइस खालामनायनिफ्राय प्रेक्टिस खालामनायनिफ्राय जोङो गावनि देहानि माखासे ओ साक्सेसफुलखौ जोङो मोननो हायो जेरैहाय नोङो माखासे एक्सारसाइस खालामबाय थायोब्ला माखासे दायबेटिसफोर निफ्रायबो रैखा मोननो हायो। ओ बिथिं गावनि गेसफोरनिफ्रायबो जोङो रैखा मोननो हायो। आरो बिथिं गोबां बेराम दङ। गोबां बेराम दङ आरो गावखौ दुरबल दुरबल फाब मोनबाय थानायनिबो थाब नायनिफ्रायबो जोङो ओ एक्सारसाइस खालामोब्ला रैखा मोननो हायो आरो गावनि माखासे जरा जरा आथिं आखाइ सानाय नङा नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ थारैनो।
माखासे आथिं आखाइ सानाय जों बेफोरनिफ्रायबो गोबां रैखा मोननो हायो आरोखि एक्सारसाइस मेन मानसि नि जिउनि थाखाय। जोंनि जिबननि थाखाय एक्सारसाइस मेन जुदिसो नोङो एक्सारसाइसआव थाबाय थायो अब्ला नोंखौ ओ बै उम जिथुबब्ला जोङो गोबां रोखोमनि ओ बेरामा जोंनि देहायाव हारसिङैनो जायगा लानो हायो बैफोरबायदि बेरामा जोंनि जायगायावहाय जाया जोंनि देहायावहाय जायगा लानो ह हाया मानो होननानै बुङोब्ला जोङो सानफ्रामबो जोङो एक्सारसाइसनि ओ गोहोखौ मोनबाय थायो नालाय नोंथां। दा दा बेनिखायनो आंनि बादिब्ला ओम एक्सारसाइसआ मानसिनि जिउआव नागारनो हायै मोनसे बाहागो। ना मानांगोन नोंथां आं बांद्राय बुजिलायलांला बाहागो।
औ नंगौ नोंथां माने नोंथां बुंनाय बायदियैनो जोङो जुदि मा माखासे समाव माब्लाबा समाव माने खामानि मावनानै मावनानै माने मालाबा समाव हांथुफ्राव सानाय बिदिनो माखासे बे समाव माने थाबायनो हायि जुदि जोङो एक्सारसाइस खालामबाय थायोब्लाथाय बैफोरबायदि सानायनिफ्रायबो जों माने गोजानाव थानो हागोन जुदि जोंओ जुदि बेफोर सानायनिफ्राय जोंओ माने एक्सारसाइस खालामालासिनो थाबाय थायोब्ला हामनायबो नङाबा गोबाव समाव जों गोग्लैसोनानैबो थानांगौ जागोन होननानै सानो आरो आं नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ। गोबां सानाय सु सुनायजोंबो जोङो उम नाख्रेबजानो गोनां जायो जेब्ला जोङो एक्सारसाइस थाया। जोङो प्रेक्टिसाव थाबाय थायाब्ला प्रेक्टिसाव थाबाय थायोब्ला गावनि देहायाबो स्ट्रं जायो। नुनायावबो समायना जायो नंआ होमबा आरो नोंओ माखासे जे ओ सरबि खमायनो थाखायथ' जोङो गोबां खारनांगौ। गोबां खारनांगौ जोङो सरबि खमायनो थाखायब्ला। आजिखालि ओ डक्टरनि सायावनो सोनार जुबोसैना आजि आथि खालिनि मानसि माखाया डक्टरजोंल' नोङो दिनै सबिखौबो डक्टरनि ड डक्टरफोरजोंसो आजिखालि ट्रिटमेन्ट लानायनि जे खोथा बुङनोसै आजिखालिनि मोनसि माखाया दा बेखायनोो गावखौ स्लिम बडि लाखिनो थाखायबो मा खालामनांगौ एक्सारसाइस थानांगौ जोङो नङा मोनगोन
थारैनो
गाव गाव स्लिम बडि लाखिनो थाखायबो आरो गाव जेब्ला जोंना देहाया देरो गेदेर जायो अब्ला जोङो गोबां खस्थ' मोनो दा बेनिखायनो एक्सारसाइसजों एक्सारसाइसजों लोगोसे मानसिया हान्थिलांफानो हायोब्ला देहाफ्रा से गोगो जानानै थायो आरोखि गिदिर खैफोद जायागौ माने माने देहायाव गिदिर खैफोदफ्रा बांद्राय जायगा लानो हायो बेमारफ्रा आंनि थाखायबा एक्सारसाइसखौ मानसिया कन्टिनिउ लांफाबाय थानो हानांगौ नामा होनो नोंथां
नंगौ नंगौ थारैनो जुदि जोंनि देहाफोरखौ साब सिखोन लाखिनोब्ला बा जोङो गोगो देहाखौ स्ट्रं भाबै लाखि थिबाय थानोब्ला जोङो सानफ्रामबो माने प्रेक्टिस खालामनाय बा एक्सारसाइस खालामनायखौ जों लाबाय थानांगौ मानोना जोंनि देहाया गोबां मालाबा समाव माने गोबां खस्थ'आव थायो बै खस्थ'खौ जों जानगार खालामनो थाखाय जोङो माखासे सानफ्रोमबो प्रेक्टिस खालामबाय थायो थायोब्ला जोंनि देहाया माने मोजाङै थाबाय थागोन जेरै जोंनि देहाया माने जोंनि दा जों नुगासिनो दं बे देहा जेरैबायदि जों साफा खालामो बा जोंनि देहानि सिंनिफोरखौबो जोङो बिदि प्रेक्टिसनि गेजेरजों साफा लाखिबाय थायोा हायो होननानै आं सानो आरो मानो मानो होनोब्ला जोङो जेरै जों सानैखौल' जों साफा खालामबाय थायोब्ला जानाय नङा माखासे जों सिंनि बा जोंनि सावस्रि बा जोंनि माबाफोरखौ देहाफोरखौ साफा लाखिनो थाखाय जोङो प्रेक्टिसखौ खालामबाय थायोब्ला जोंनि देहाया माने सिंनिजों माने सानैजों गोबां मोजाङाव थागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां
राइट राइट राइट राइट जोङो बेबायदिनि थाखायनोथ' एक्सारसाइसखौ खालामनांगौ जायो आदसा नोंथां बिदिब्ला सम जानानै फैबाय दोन्थ'नोसै नामा
औ गोजोननाय मोनबाय दिनैनि सावरायनाय हाबाफारिखौ बे
थेंक इउ थेंक इउ अके अके